औ खोनादों औ।
दायो जोङो गामियारि ओनसोलनि बागै सावरायगोनबालाय?
औ औ जागोन दे नोंथां।
दे होनबा नोंथाङा जागायगोरदो।
ओ जोंना गामियारि ओनसोल होनोब्लाथ' जोङो बेबायदिनो आबाद मावनानै बा मैगं थाइगं गायनानै बेबायदि जाग्रा आरो ना नोंथां।
ओं
आरो जोंनिया गामियारि ओनसोल होनना बुङोब्ला जों माने माखासे गामियारि ओनसोलाव गोबां जेंना जेंसिबो दङ आरो माखासे गोबांनो बेबायदि मुलाम्फाबो दङ आरो। जेरै मुलाम्फा बुङोब्लाथ' जोंनिया जोङो माने जोंनो। आबाद मावनानै जाग्रा नालाय जों माने मैगं थाइगंफोरखौबो जों माने गोथां। मैगं थाइगंफोरखौ जों माने गाव गावनो। मावनानै जानानै जोङो मोनजानायखौ जों मोनो आरो आरो जोंनिया मा माने सुबुं अनजिमानि सायाव बुङोब्ला माने जोंनिया। खोब माने टाउन सहरफोर बायदि नङा जोंनिया माने जायगाफोरा माने न'फोरा एसे गोजान गोजान जायो। बिफां लाइफां सोम। नख समायना थायो आरो जोंनियावबो गारि मथरफोर इसेबां खारनाय जाया बेनिखायनो जोंनिया। बारहावायाबो बारा इसेबां गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोना आरो।
नंनायाथ' नंगौ नोंथां।
औ आरो माखासे। जेनेबा प्रब्लेमफोर बुङोब्ला माने जोंनिया जेरै जोंनि गामियारि ओनसोलाव माने ए लामा सामाफ्रा जोंनिया मोजां जाया इसेबांनो गोजौ सोलोंथाइ जोङो एसेबां मोननो हानाय जाया जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव। गेलेनाय फरायसालि। दामनाय देनायनि फरायसालिनि बेफोरो जोंनियाव गैया आरो ना।
ओं नंगौ नंनांयालाय।
आरो माखासे बुंबावोब्ला जोंनिया माने देहा फाहामथायनि थाखाय जोंनियाव माने इसिबां। गोजौ रोंगौथियाव माने डक्टरबाबो। बेफोरबायदि हस्पिताल मेडिकेलनि बेफोरबायदिया गैया आरो।
ओं।
औ।
नंनायाथ' नंगौ नोंथांनि बुंनाया।
औ औ। आरो जोंनिया। दंबावो समाजारि जिउ खुंनायाव मानेजोंनिया ओ माखासे जोङो जेरैबायदि सावरि बादालिफोर जायोब्लाना जोंनिया। गामियारि ओनसोलाव माने बा सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला माने। जोंनिया ज'मा जमा थांनानै जोङो मदद हैलायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। खामानि मावनाय दामानि मावनाय। फोरो आरो माखासे खैफोदफोर जायोबा जोंनिया जमा जमा थाङो नाथाय ओ टाउन सोहोर बायदि ओनसोल। माने जायगायाव माने नै बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना जायो आरो ना।
नंनायाथ' नंगौ।
औ। ओ आरो जोंनिया रंजानायनि बेलायावबो दङजोंनिया ओ ओ गामियारि ओनसोलाव जोङो मागो बैसागु बा जा फोरबोफोर दङ। याव माने जोङो। जमा जमायैहाय माने ओ रंजायो बाजायो ओ बेबायदिनो बैसागुआवबो जोङो खोब ओ गावसिनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननाय जोमै माने जोङो खोब रंजायो आरो ना माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोर लानानै। नाथायो टाउन सहरफ्रावबोथ' नैफोरखौ जों नुनो मोननाय जाया आरो। औ औ ओ नोंथाङाबो फोरमायदो माखासे जा नोंथांनि नुनायाव गामियारि ओनसोलाव हाय जेनेबा माबायदियैहाय जोङो ओ सुबिदा दङ बा उसुबिदा दङ माबायदि जेंना जेंसिफोर दङ नै बेफोरनि सायाव।
जोंनि जायगायावलाय नुनाय हिसाबै गामियाव थानायफोरा खोब बांसिनानो मोजां होननानै बुंजायो मानो होनोबा गामियाव थानायफोरा गाव गावनो आबाद मावनानै बा गावनो मैगं थाइगंनि आबाद खालामनानै गावनो न'आव बा गावनि हालामावनो फाननानै जेनबा रां खामायनो हायो।
औ।
आरो टाउन सहरनि जोङो नाहरोबा मैगं थाइगंआबो बांसिनानो हासार होनानै फाननाय जायो बेयो
औ
जोंनि जायगानियाथ' दा जोङो खायसे गामिफोराव मैगं थाइगं गायोब्लाबो बेखौ जोङो गामिजों गामि थांनानैनो न'खर बा गामियाव थांनानै जोङो बायहैनो हायो।
औ औ नोंगौ औ।
आरो गामिनि थानाय हुदाया जोबोद मोजां नायनो थाङोब्ला। गामियाव जेरै गामिनि थासारिया जोबोर मोजां बिफां लाइफां सोमखोर समायना बारहावानिबो जेबो गुबुंले जानायखौ नुनो मोना। गामियाव थानाय सुबुंफोरा जेरैबायदि औवानि बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ हेबनानै फाननो हायो।
औ
जेरै औवानि खादा औवानि संग्राय औवाजों बानायनाय जेखाइ खबाय बेफोरखौ लांनानै बाजारफोराव फानहैब्रा बेनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
नाथाय सोहोरफोराव थानाय फोरा बेफोरबायदि खाबुखौ मोननो थाङा।
औ
गामियाव
जामुंफोरनि बेलायाव थाङोब्ला जोंनिया ओ गामियारि ओनसोलावथ' जोंनिया औ गोबां फिफां लाइफांफोर माने ओ फिथाइ सामथाइफोरनि फिफां लाइफांफोराबो जोंनिया गामिय्रि ओनसोलाव बयनिबो न'खर न' न'खरावबो थाजोबो ना नों
औ नंनायालाय नंगौ। नाथाय दायो जुदि नोङो सोहोर नोगोराव थायोबा नोङो गासैबो फिथाइ सामथायाइयानो जा, मैगं थाइगंआनो जा बेफोरखौ बायालाबासिनो मोनजाया।
औ नंगौ औ।
नाथाय जोंनि गामियावबा साफ्रोमबो न'ख ख'रावनो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंनि बिफाङा थाखाथारोसो थाखाथारो
औ जों माने जा गोसोब्लानो जों जानो हानाय जायो आरो
ओं
औ नाथाय ओ फानहैनाय ओ फानहरनायफोरा माने ओ बायनानै जानायफ्रा माने जाबायदि खागोदान समावहाय मोनजाया माने ना बिसोरो माब्ला समावहाय खानानै लांनाय औ
आरो
जोंनियाथ' न'खर न'खराव जोङो दाउ, अमा नैफोरखौबो जोङो फिसियो बा नाफोरनि फुख्रि थायो नै बेफोरखौबो जोङो गोसो जाब्लानो माने ओ जानो हायो नाथाय ओ टाउनफोराव थायो अब्ला माने नैफोरखौबो जोङो माने खोब गासिखौबो जों बायनानैसो जानांगौ जायो आरो
औ
औ माने ओ जानायनि बेलायावबो माने जोंनियाव ओ ओनसो गामियारि ओनसोलाव माने जेबो माने उसुबिदा बा प्रब्लेमफोर थाया आरोना नोंथां
नंगौ नोंनायालाय गोसो बायदिबानो सोरबा दुब्लि फोथारावबो हमब्रबनानै लायनो हायो दाथ' सोहोराव थानाया गोसो बायदिनो नोङो बेखौ लायनो होनबाबो मोनब्र'बा गासै खौनो रांजों बायजोबनांगौ जायो।
रांखान्थि बेलायाव खिन्थु जोंनिया माने ओ गामियारि ओनसोलाव माने खम जायो आरोना नोंथां जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव माने गिदिर गि दिर कम्पानिफोर थाया नालाय खामानि मावनो थाखाय औ माने टाउन सहराव जों थांनांगौ गोनां जायो आरो ना। खामानि मावहैनो मानो नैफोरनि थाखाय। ओ आरो जोंनियाव ओ देहा फाहामसालिफ्रा माने ओ थानाय जाया जोंनि गामियारि ओनसोलाव इसेबांनो मोजां गैया थाब्लाबो
औ
मोनसेफोर जायोब्ला जों माने ओ टाउन फारसे जों थांनांगौ गोनां जायो आरो
नोंगौ नोंथां।
औ आरो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला नेटफोरनि प्रब्लेमबो जायो गामियारि ओनसोलफोराव माने नेट फ्राबो जोंना ओ मोजां नाङा क्लियार जाया ओ फाइभजि नेट वर्कआ माने जोंनिया गोबाङैनो स्ल' जायो आरोना गामियारि ओनसोलफ्राव
नंगौ नों
औ ओ लामा सामाफोरनि थाखायबो जोंनिया ओ माब्लाब मिथिंगायारि जाथाय जेनै ओ दैबाना नैफोरनि जाहै जोहै माने ओ गोबां जेंना जेंसि सोमजियो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव
नंगौ नंनाया
औ दैबानानि थाखायथ' दा गोबां ओ दैलां बोथोराव जोंनिया ओ गोबां प्रब्लेमखौ जों नुनो मोननाय जायोना जेरै ओ लामा बायफ्लंनाय,
फरायसालियाव थांनो हानाय उसुबिदा जायो
लामा बायफ्लंनाय बा दै लोमनानै फुख्रियाव ना हगारनायफोरनि फुख्रिनि नाफोरा बारग'लांजोबनाय बेफोरखौ माने गोबां नुनो मोनो आरो
औ आरो बेनि अनगायैबो खायसेनि आबाद मावफानायाबो सिलिंखार जालांजोबो
आरो जोंनिया लामा बायफ्लंना होब्लाथ' जोंनिया माने हान्था मेलानि थाखाय गोबां प्रब्लेम जायो जेरै अबेबा थांब्रबनो गोनांब्लाबो जोङो थांनो हाया जायो गारि लांनो हाया जायो सोरबाफोर बेमार आजारफोर जायोब्लाबो माने लांनो थाखाय औ गोबां बुस्थु सुबिदा जायो आरो
नंगौ नंनायालाय बेफोरखौ जोङो बांसिनानो गामि ओनसोलाव नुनो मोनो
जाखिनि मैगं थाइगं गायनाय नै बेफोरखौ जोङो फानहैनो थाखाय जोङो हाथाय बाजाराव लाङो नालाय लामाफ्रा गाज्रि जायोब्ला माने जोंनिया माने नैबेयाव लांनो हानाय जाया आरो जोङो बेबो मोनसे जोंनि प्रब्लेम जायो आरो जोंनिया माने मा होनो दलंफ्राबो जोंनिया गामियारि ओनसोलफ्राव माने गंफ्रोमबो दलंफ्रा माने मोजां जाजोबा अबेबा औवानिबो दङ दासिमबोहालागै
औ
बेनि थाखाय माने औवानि दालांफोर थायोब्ला माने बेयावहाय गारि मथर बारलांनो हाया जायो
नंगौ नोंथां
औ थांनो थाखाय हान्था मेला खालामनो थाखाय गोबां जेंना जेंसि जेंसि जायो आरोना
नंगौ नंनायालाय बेफोरखौ गामि ओनसोलाव जों बांसिनानो नुनो मोननो थाङो खायसे राहाया दासिमबो गामि
नोंथाङा जेनेबा मा सानो नोङो नोंथाङा ओ गा
दाथ' बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलखौनो बांसिन मोजां नाङो। मानो होनबा गामि ओनसोलाव बयबो मिलायनानै जायो ज' ज' हाबा फाथालबाथाय बयबो खौसेयै रंजा-बाजायै बयबो गोसो होसारनानै जायो। नाथाय टाउननि-सोहोरनि मानसिफोरखौ जों बेफोरबायदि रंजा-बाजायै ज' ज' थालायनानै जानायखौ नुवा। बिनि थाखायनो आं गामि ओनसोलखौ बांसिन मोजां मोनो।
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय खोमा उनाव हाय ओ गोदान टपिक लानानै लोगो मोनफिनोब्ला मोजाङै रायजलायफिनो सै ना औ गोजोन्थों दे औ।